हेलौ मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो दं जिरायला बायनानै। अ खोनादों।
ए ए नै आंबो न'नि लांगोनायावनो दङ' नै दा बोथ थोरा ग'रम ना ओंखायनो एसे थान्दा बारजादों आङो।
गरम
उम। बिराद ग'रम जादों नै बोथोरा। हो?
औ औ दा मोनाबिलि सम नालाय।
औ मोना बे सम।
ओमफ्राय दालाय मा खालामदों नोंहालाय?
दाबो आंनि आंबो बिदिनो दङ' ओरैनो जिरलाबायना दङ। '
ए न'आवनो दं ना?
न'आवनो दंङ' दसे जिराय
ओ ओ औ औ औ।
ओमफ्राय ओरैनो ख खबर
खबर सबर बिदिनो दङ' नोंथां नै दासान्दि। बारा मोजांद्रायबो नङा गाज्रिद्रायबो नङा गेजेरावनो दं। थांनाय फैनाय फोराथ' गैया। बे एरैनो दहाय जालाव दसे बेरायहैनाय जादों। माने औ। दसे बेराय दों बैयाव जालु बाजाराव माने मेथाइ जानो लुुबैनानै मेथाइ जाहैदोंमोन आं
औ औ हारसिंना? आंबो थांदोंमोन दसे बेल बाजारावनो
अ
फुङावबो ओरै थांदोंमोन औ ओरै औ थुक्राझारथिं ओरै बेरायलाबाय फुङावबो औ लोगो मोनलायनाय जायासै। लोगो मोनलायनाय जायासै मालाबाफोर लोगो हम हमनायसै सोरनि?
औ औ मोजां गाज्रि आराम राय नोसै ना लोगो हमलायनानै? अ ओमफ्राय ओंखामफोर जाथ'वाखैना? ओंखाम जाथ'वाखैना दाबो? हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथां। हेलौ। औ नोंथां होम। खो खोनादोंना? हेल' खोनादोंना नोंथां?
नां
औ हेल' हेल'
खोनादों ने?
औ खोनादों नै दासो खोनादों? उम औ एबारा मोजां खोनाबाय ने?
ओम ओम आंबो नै थाबाय थाबायसो बार जालागासिनो दङ आरामनो लामा लामा
हो
आंबो नै थाबाय थाबाय बार जालाबायदों आरामनो लामा लामा।
औ औ औ।
न'नि लांगोनायावनो औ मोनाबिलिनि आरामनो। माथो खालामनो बे समावलाय एसे एनै सानाव। खामानि मावबाय अबावबा थांबाय बेरायबाय। ना।
औ नं नंगौ नोंथां।
उम उम।
सानाव खामानि मावबाय मेंबायना। दा मोनामो बिलि टाइमाव आराम बार जानांगौ गोजोन नो औ औ। आंबो नै जोंना माबासो संदों नोंथां ओम दाउ बयलारजों मैथाजों। दासो संगासिनो।
उम उम।
ओमफ्राय नोंसिनियालाय माथो ओंख्रि संखो।
जोंनाबो बेनो दाउ बयलार खुमब्रा। आलु भाजा संगासिनो दासो जाथ'वाखै।
ओं ओं ओं।
बोथोरा नोंसिनि माबादि गरम ना थान्दा एसे।
जोंनिथिंथ' बोथोरा एसे गरमानो गरम।
गरमानो ने।
औ औ।
सोंमोनै बिरादनो बार फिसा फिसा बारदों दासो।
जोंथिन्थ' नै बारबो बांद्राय बारबावाखै। बेसो बारानो गैया हाव हाव जादों।
दैलां सिजोन जाबाय
औ औ। गरम दसेनो गरम दसेनो थान्दा जायो औ।
औ
दसेनो गरम दसेनो थान्दा औ औ उ
थां थांनांगौआथ' बेरायनो दासान्दि थांनाया दा गैथ'वा एसे स सप्थानैसो उनाव थांनाय जागोन नामाथाय बेरायनो अबावबाफोर ओरै सरलपाराफोरथिं थांनाय जागोन नामाथाय सप्तानैसो उनफ्राव
गोजोनोना
आबो
औ औ देग्लाय आंबो सिगां थांखांनानै देग्लाय नै दाख्लैसो खनसे थांनाय जादों ओमफ्राय द बिदिनो सप्तासे हान्थासेसोनि उनाव थांबावनाय जागोन नामाथाय खनसेसो माने बो आदैमोन लिंदों आरो ना जोंनिनो आमाइमोन हो बिसोर लेंदों गावसोरजों थांफानो ओमफ्राय बिसोर थांबा थांनाय जागोन नामाथाय
औ औ बे समावनो
मालानि समाव मा जायो खुनु बुंस'नो हाया ना?
लामा ससेयावबा
औ औ औ नंगौ नोंथां नोंगौ। उम ओमफ्राय बेसि बुरजा जालांगोन नोंसिनिया लोगोफ्रा?
थांगोना? लोगोफ्राथ' सयजनसो लोगो लाद दोमोनलै। माखासे थांगोन माखासे थांनाय नोङा दां। जायखिजाया जों साब्रैसो थांनाय जागोन।
औ औ ओमफ्राय? सेंग्रा सिख्ला थांनाय जागोन ना?
औ औ लोगोफोर। दं सानै।
ज'रा ज'रा ना?
औ ज'रा।
उम।
हिनजाव मानसिफोरना लांफायाबाबो जाया होम बिदिनो एसे समाय होनो नागिरदोंमोन।
ए। बै सानखालि बिराद। नोंसिनि दिन जाखासिगोनलै सयथिबो।
औ। बे समखौ नेना दंमोन जोंबो एसे।
ओ। एकदम सोरबा सोरबा खुदै गलायनाय नायखागोन आरो। ना बिदिबा ना?
उमहु उमहु। आजि खालि बयबो ज'रा ज'रायानोसै जेरावखि थाङा बबा बेरायनायनो अबा फिसिग्रि जानायनो।
ओ बाव थांबाबो गारिखौबो खरा मोसायनो मोनालै। नाथायबा लासै थांनांगौ जायो।
थांबाय थानायाव दाख्लै माबा जाबायना सिगांथाव एसे डिस्थाब जाबाय। लामा स'सेयावबो जिब-जुनार ओंखारथेयो ना लामा गारजि जाहैबाय दिस्थाब खालामबावनो एसे।
लामायाथ' दा बांद्राय गारजिद्राय नंला एसे मोजां जाबाय माने दा एसे फोसाबाय नालाय ओमफ्राय दाख्लैयो जों थांबा ओरैजाय अरे खाथिसिम जाहैथाराखै बारै आरो एसे गोलाव दंबावोमोन लामा लाजिया ओइ दाहालागैयो मोजां जासिगोन जाजोबसिगोनदा गोबाव जाबायना जों थांनानै थानाया औ दाहालागै जाजोबसिगोन माने लामा मोजां बानायदोंबाबो एकदम मोजांथार साफा बानायथाराखै आरो माने जेरैबा बे सरप गोदान बानायनायाव जेरै स्लिम सिम बानायथारो बिदि बानायाखै नालाय माने आला खाथारि गोदान थानाखि नालाय खायनो बांद्राय स्लिम स्लिमद्राय नङा आरो औ थांजायो जेबो नङा लामाया बांद्राय उस सुबिदाद्राइ गैया दा
गोबाव जाबायना जोंबो थाङिया ओंखायनो एसे ए
औ थांनांगौ सम सम औ औ औ औ बेरायनांगौ सम सम गोजोननाय लानांगौ बेरायनानै एसे औ औ ओरैनो मा ओंख्रि संखो दालाय नोंसिना?
ओंख्रिया माबा संदों बे बयलार खुमब्रा संदों
ए गोथावानो ए आलासि फोर दङ ना ओ ओ दे बिदिबा होमबा दोनथ'नोसै ना बिदिबा
औ।
ओं दे औ दे दे दे ओं